हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ खुलुमबाय।
खोनादों ना औ। ओरैनो मोजांबा।
औ मोजाङैनो दंथै नोंथां।
औ-औ ओमफ्राय।
अब्ला आं नोंथांखौ अब्ला आं जि नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आरो ना नोंथां। औ आङो जि जोंनि बर'नि जि हारिमु बेयाव माने मा-मा-मा दं बेनि बागै एसे सावरायनो होनना नोंथांखौ कल खालामदोंमोन आरोना आं नोंथां।
औ-औ नोंथाङानो नोंथाङानो सावरायग्रोदो नामा एसे
औ जागोन दे अब्ला नोंथां। जोंहा जि जोंहाथ' मोनसे हारिमु दं नालाय नोंथां जोंनि बर' हारिनि
औ।
नंगौना नोंथां मानो होनब्ला जोंहा हारिमु नङाबा जोंहा थांना थानोबो हाया। आरो जोंहा हारिमु दानो थाखाय जोंहा मोनसे हारिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ-औ।
औ बिदिनो जोंहा। बर' हारियाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां
उम।
आरिमुनि सिनायथि हिसाबै जोंहा गोबां बायदिसिना दं जेरै- जोंहा जानाय लों नायनियावबो दोङो गाननाय-जोमनाय, दानाय-लुनाय। आरो जोंहा गोबां दंबावो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेबायदिनो जोंहा ओ जोंनि जि बर' आइजोफोरनि जि सि दानाय बेबो जोंनि मोन मोनसे हारिमु नङा होमबा नोंथां?
औ-औ-औ।
बेयाव माने जोंहा बर'नि जि गाननाय आइजोफोरनि जि गाननाय दख'ना बायदिसिनाखौ। आइजोफोरा फानो नङा होमबा नोंथां? बेफोरनो आरो जोंहा ना जि जोंनि जि सिनाय जासिनाय जि सि जायखौ जोङो आर'नाइ। बो बुङो।
उम।
औ बेफोर याव थानाय जि आगर जेरै- हाजो आगर दिंखिया बिलाइ। बायदि गोबां आं-आगर दङ नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बायदि बायदिसिनायानो आरोना थाङो आरो जोंहा
उम।
जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां हारिमुनि जानाय लोंनाय दङ जेरै- जोंहा ओ अनला ओंख्रि ओ
उम।
बेनि उनाव जोंहा नाफाम। औ एम्फौ लाथा नारसै बायदि गोबां दङ नङा होमबा नोंथां? औ। थिगबा बिदिनो जोंहा जि बर'नि जि ओ बैसागु फोर्बो एबा बैसागु मोसानो लांनो जोंहा जि दामजु दं। बेयावबो बेबो माने जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमुआवनो गोलोयो गोग्लैयो आरो ना नोंथां जेराव जोंहा आ गिबियावनो दङ खाम, सिफुं सेरजा बायदिसिना गंगोना बायदि गोबां दं आरो ना
औ।
औ बेफोरनो नाथाय जा जोंनि जि हारिमुनि जि बाहायनाय एबा बाहाथि बेयो माने जोंनि जा आथिखाल मुगा बेयाव माने गोबां खम जानायखौ आं एसे नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ-औ।
औ बिदिनो जोंहा जि आवगायाव जोंहा जे सि दानाय नङा होमबा नोंथां?
उम।
बेखौ माने जोंहा आइजो माहारिफोरा गावबागाव आखाइजोंनो दायोमोन। नङा होमबा नोंथां औ नाथाय जोंहा आथिखाल मुगायाव ओ फ्राय खमायलांबाय आरो जोंहा जि मेसिन थिं दानायखौ नुयो आरो नोंथां ।औ बिब्दिनो जोंहा दामनाय दामनाय देनायनि बेलायावबो जोंहा ओ जि दामजु बेफोरबो जोंहा मोननैसोखौ जोङो गोमानायखौबो हमनो मोनदों जे नुनो थांला
औ उम
आरो बांसिनानो जोंहा दामनोबो रोंला जाय जाबाय नंगौना नोंथां औ। जायनि जााहनाव जोंनि जि फिसा फिसा थाबावनाय जि माखासे हारिमु बायदिफोराबो माने गोमालांनो हमदों आरो नोंथां।
हम।
औ। बिब्दिनो जोंहा हारिमुखौ लाखिनोब्ला जोंहा मा होनो जोंनि जि आगोलाव एबा नैइ बावैसो जि बावगारलांनाय माखासे फिसा फिसा दामजु एबा बायदिसिना गोबां मुवाफोरखौ जों माने
ओ लाबोफिननो हानांगोन आरो नोंथां मानो होनब्ला उम जों माने बेखौ बाहायाबा एबा जों बेखौ मिथियाबा जों जोंनि इयुन इयुननि जि इयुनाव जि जागोन जि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बायदि बायदि बिथांमोननो जोङो जेबोखौनो मोनथिहोनो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बिब्दिनो आरो नोंथां ओ अब्ला नोंथाङाबो बेफोर बेफोरबायदिनो हारिमुनि बागै एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां?
उम उम ओरैनोथ' नोंथाङा जि बुंदों बेयो नंगौ‌। थारैनो जों मोनसे हारि हिसाबै जेनेबा थांनानै थानांगौबाथ' जोङो हारिमुआानो गोनांथिथार नङा होमबा। जायखौ जों जायखौ जोङो मोनसे हारिनि आयना होननानैबो बुंसोलायो बा मोनसे हारिनि सिनस्रि बायदि जे बुस्थुआ उम जे बुस्थु जों नायोबा गावनि महरखौ नुयो बेबायदि। आरो जे बुस्थु गैयाबा जों गसंनानै थानो हाया बेबायदि आरोना उम जेनेबा नोंथाङानो फोरमायखाबाय सिगाङाव माखासे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दा बेफोरोथ' जोंनिनो जोंखौहाय हारि हिसाबै सिनायथि होबोनो हानाय नङा होमबा
औ नंगौथारै नोंथां
उम दा जोंनियावहाय जेनेबा सिगां समनिफ्रायनो बा आबै आबौमोननि आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा माखासे मेथाइ खननाय मो खानाय मुसुरनाय उम बेफोरबायदि दङ आरोखि जाहाथे जोङो मा जोंनि मावनानै दांनानै जानाय समाव जों मेंग्रुनाय सोलेरफोरखौ दसे गोजोन होनो जोंहा बेफोरबायदि बाहायनानै लाब बेखौनो रोंनाया सिगांनिफ्रायनो जे बेखौ जों बाहायनानै लाबोदों बेफोर माने जोंनि थाखाय बिराद खाफाल गोनां नङाबा
औ औ थारैनो
नोंथाङा बुंबनाय दामनाय देनाया आथिखालाव मा जोबोद खमायलांगासिनो दं होननानै नङा होमबा
औ नंगौ नंगौथार
बिथिङाव बे बिथिङाव नायोब्ला नोंगौ थारैनो खमायलांगासिनो दं जोंनि जेनेबा दोरोङारि दामनाय
औ
ओ बेबायदिनो जों दामनायल' नङा जों बेफोरखौ माबोरै बानायो बेफोरो माने गोदोनि समावहाय गावनि आखाइजोंनो जों बानायनानै आरिनानै लानो रोङोमोन नाथाय आथिखालनि सुबुङा माने जोंखौनो बुंजाबाय आरोखि खे बेफोरखौ बांद्राय गियान गैला जों माबोरै बानायनांगौ मानांगौ बे जोंहा बेफोरखौहाय रोंगौथि गैया होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोखि ना
औ औन
दा उम दा बेफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौआनो जोंनि सायावनो होनजाबाय
औ
नङा होमबा नङाबाथ' नों उम इयुननि जेनेबा फैगोन जे सुबुंफ्रा जोंखौहाय बखिलांसैलाय
औ औ
बे ओरैनोथ' दामनाय लुनाय ओ दामनाय आगजुफोरनि गेजेराव जों बुंनो थाङोब्ला खाम सिफुं जथा बेफोरखौ जों रायखांनो हागोन सेरजा उम जायखौ जोङो जेनेबा जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन रंजालि बैसागु फोरबोआवहाय जों दामनानै मोसायोमोन खाम सिफुं दामनानै नङा होमबा थरखा उम जेनेबा बेफोरखौ जोङो माब्रै बानायो जोंनावथ' बेफोर गियानानो गैला जेनेबा सिफुंखौहाय उम- खाराम बेबायदिनो खामफोरखौहाय माबोरै माबोरै दा बेफोरखौ जों सोलोंनानै लानायनिसो दरखारसै होनजाबाय नङा
औ- नंगौ नंगौ थारै नोंथां
हम- ओरैनो नोंसिनिजोंहाय बे दामनाय देनाय बेफोरखौहाय जेनेबा बैसागु बोथोरफोरावहाय
दामनानै बा रंजानाय हुदा दंना गैला नोंसिनि जोंलाय
औ- ओ- दा जोंनि जि ओनसोलाव बेबायदिनो जोंहा जे थि बिदिनो जोंनि जे बर'नि दोरोङारि दामजु बायदिखौ लानानै जोंहा मोसानाय दोरोङारि नेम खान्थिया दाबो सोलिबाय दं नोंथां
उम- बैसागु बोथोरफोराव ना?
औ- औ- बैसागु बोथोराव जोंहा सोलिबाय दं नाथाय
उम-
नै एबार एबा नै जोंनि जि देग्लाय थांनाय ब बैसागुआव आं माने जोंनि साखाथिनिनो ओ- गंनैसो गामिखौ आं माने ओ- बिब्दि हारिमुवरारि दामजुखौ लाया ा गा लानानै जे जोंनि इलेक्ट्रनिक जि बक्स ज बायदिखौ लानानैसो दामनाय मोसानाय आं नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोनदों आरो नोंथां
औ- औ नोंगौ बे- उम-
औ- बुंग्रोलाय नोंथां
ए नोंगौ बेथ' नों जोंनिजोंबो बेबायदि बिदिनो सोलिगासिनोखा जेनेबा साउ सिस म थांनानै रंजानाय आरिनाय माने बेबायदि जेनेबा जोंनि दोरोङारि जेनेबा दामजुफोरखौ दामनाय नै मोसानायानो जेनेबा एसे गागु गागु जायफोरा माने सिगां सम हाय सोलोंनानै लाबोनाय बेफोरबायदिखौ स्कुलाव माने गंफा गंनै सिफुं दामनानै रंजानाय बा खाम दामनानै रंजानाय बेफोरबायदि नुयो आरोखि आरो बे औवा उम- औवाजों जे थरखा बानायो जेनेबा बेखौथ' बानायनायखौनो बा दामनायखौनो नुबांला जोंनियावहाय
औ-
बेबायदि आरो
औ- अब्ला नोंथांमोन जे माने गोबां खमायलांबाय आरोना
ओरैनोथ' नोंसिनियावबो बेबायदिनो खोमा ना
औ- जोंनि जाय ओ- नोंथाङासो दासो बुंलांनाय बायदि जोंहा जोंनि जि थरखा बे खौ माने जोंनि फ्राय ओनसोलावनो जाय जायहा मोसानो थाङो ओमफ्राय न'खरावनो थरखाखौ बानायना दोनखानाय जायो आरो नोंथां
ओ- ओ नंगौ ओरैनो होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे अब्ला नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
अ दे नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर दे।
औ गोजोनथों।